अ हेलौ नोंथां अ नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि ओरैनो दंथ'यो।
अ ओंखाम जाखांबायना?
औ जाखांबाय दा सानजौफुनिखौ जाखांबाय।
ओ मा ओंख्रि जाखो?
एै अमाबेदर जों जाबाय
अ आं नोंजों जोंहाबो ओंख्रिया बेनो अमा बेदरजों आलुमोन
औ औ
ओ नोंथां जोङो माने मोनसे आयदानि सायाव रायज्लाय नोसो हरदोंमोन आरो
बुंजागोन नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों।
आं माने ओ फरायसालिनि बागाव रायलाय बागै रायजलायनो सानदों आरो
औ औ औ
औ औ माने जोंहा गंसे स्कुल जानोबा माने ओ फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि गोनांथि
औ औ औ जायो
औ औ माने जोंहा बेयाव थाखोसेनिफ्राय लानानै थाखोबासिमाव जोंहा माने उम गुदि फरायसालियाव फरायनाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा ओ थाखो द'निफ्राय लानानै ओ थाखो गु माबासिमाव दाइनसिमाव ओ गेजेर फरायसाआव फरायनाय जायो।
औ औ
औ ओमफ्रायहाय बिदिनो थाखो गुनिफ्राय ओ थाखो जिसिम माने गोजौ फरायसालियाव फरायनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय माने बारायलांबाय थायो आरो इस सिटेप बाय सिटेप
हआरे बारेयो
औ औ ओमफ्राय माने फोरोंगिरि जानोबाथ' जोङा कुवालिफिकेसननि गोनांथि जायो नङा होमबा ओ ओमफ्राय बेवहाय जोंहा ओमफाय बिदिनो फोरोंनायफ्राथ' ओ सासे फोरोंगिरि जानो थाखाय जोंहा माबायदि ओ केरेक्टार जानांगौ बेखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो खोमा उम औ माने सासे फोरोंगिरि जानोबा जोंहा गिबियाव कन्ट्रला गोनांथि जायो नङा होमबा
औ औ
औ कन्ट्रल ओमफ्राय जोंहा ओ इडिक्सनबो नांगोन माने एसे एसे गावनि माबाखौ आमफ्राय बिनिफ्राय गुरै माहि जानांगोन मानि फरायसाफोरखौ माबोरै फोरोङोबा माबोरै ओ माने ओ माबानो सोलोंहोनो हागोन बेफोरखौ माने नायनांगोन आरो औ माने फोरोंदामलाबायबानो जानाय नङा ओ आमफ्राय बिदिनो आरो ओ खायफाया बिदिनो रोंनाय रोङिजोंथ' खोथा थाखायो नालाय औ आमफ्रायहाय जोंहा माने बेसम हमावहाय गथ'माखायाथ' बारा बुजिआ नालाय बिदि गुदि फ फरायसालिआव फरायनाय समाव माने सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ माबोरै जोथोन लायो ओ बिदिनो फोरोंगिरिफ्राबो जोथोन लानांगौ जायो आरो
औ
औ आमफ्राय ओरैबो जोंहा एम इ स्कुलाव बारबोबाथाय एसे गिदिर जाफैबाय बिदिनो एसे बुजिनाय जाफैबाय आमफ्राय इदिनो एसे फरायनायाबो बाङो आरो आमफ्राय न'खरनि बिमा बिफायाबो गोबां मानि नायनांगौ जायो फरायसाफोरखौ
औ
गावनि फिसाफोरखौ ओ आमफ्राय फोरोंनांगोन आरो एसे औ आमफ्राय नोंथांआ फरायसालिनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा एसे फोरमायलाय
औ ओ फरायसालि जानोबाथ' जोंनो फराय फरायग्रा आरो फोरोंग्रा मोननैखौबो नांथारगौ औ औ फोरोंगिरि जानो होमबानो जोङो ओ बे एल पि स्कुल जाय माने गुदि फरायसालि होनो गुदि फरायसा सालिआव फोरोंगिरि जानो थाखाय बिनि रोंगौथिआ गुबुन जायो आरो एम इ बा गेजेर हो फरायसालिआव फरायहोनो थाखाय बिनि रोंगौथिआ गुबुन जायो आरो गोजौ फरायसालिआव फरायहोनो था थाखाय बिनि रोंगौथिआ गुबुन जायो आरो जौसिन फरायसालिआव फरायहोनो थाखाय बिनि रोंगौथिआ गुबुन गुबुन जायो आरो आलादा आलादा जायो औ जोङो बे गुदि फरायसालिआल फरायहोनांगौबा सासे फोरोंगिरिआ ओ गेजेर जौसिन फरायसालिखौ ओ पास खालामथारनांगोन आ आरो डि एल एड एक्जामखौ ओ माने होनानै बे आथिखालावथ' टेटबो एकजाम लायो नालाय ओं औ टेट आनजादावबो पास जानांगोन बिदिनो ओ प्र'सेसनि गेजेरजोंसो थांनानैसो ओ बे फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो हायो आरो बिदिनो ओ गेजेर फरायसालिआवबो बिदिनो ओ डि एल एडखौ होनांगो नाथाय गोजौ ए गोजौ फरायसालि आरो जौसिन फरायसालिनि थाखाय बि एद खौ नांथारगोै थारगौ जायो आरो
औ औ
जोंहा बि एद खौ लानो थाखाय बि एद खौ फरायनोबा जोंनो बोसोरनै सम नांगौ जायो आथिखालाव औ जोङो बिए पास खालामखांनायनि उनावसो जोङो बि एड खौ फरायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
अ बेफोरबाददि आनजादखौ पास खालामखांनायनि उनावसो जोङो टेटखौ जेब्ला जों पास खालामखांगोन होमबासो जोङो फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो हायो आरो।
औ औ
आरो फोरोंगिरिया फरायसा फोरखौ माबादि फोरोंनांगौ माबादि बाहायनांगौ माबादि अननांगौ बेफोरखौ बि बि एड फोरावनो डि एल एड फोरावनो फोरोंखाजोब जोबो आरो बेफोरनि ट्रेनिंखौ हानाय जायो।
औ
बेनिखायनो आथिखालाव सोर सरकारा डि एल एड आरो बि एड खौ कम्पालसरि खालामथारना होदों। बे मोननै बे मोननै कर्स नङाबानो माने ओ फोरोंगिरि साख्रिखौ मोननो थाङा आरो। आं जोंनि समाजाव औ जोंनि समाजाव फोरोंगिरिखौनो नैथि बिमा बिफाय हिसाबै गनायनाय जायो सासे फरायसा सासे फरायसानि मोजां गाज्रि बिनि इयना माबादि जाहैगोन। बियो फोरोंगिरिनि सायावबो सोनारो आरो।
औ
खायसे खायसे बिमा बिफाफोरा लेखाफोरा बांद्राय रोङा बिसोरो ग र' खौ उन्दै समावथ' फोरोंनो हायो नाथाय जेब्ला गिदिर जायो जौसिन फरायसालिखौ बारलाङो गथ'आ मा लाइन फरायगोन बेफोरखौ फोरोंगिरिया खोन्थाना होनांगौ आरो।
औ
खायसे खायसेनि बिमा बिफाफ्रा रोंनायाथ' रोंखायानो आरो जाय रोङा बेफोरखौ फोरोंगिरियाबो एसे ओ खिन्थानांगौ आरो। आरो गथ'फोरा साफ्रोमबो गथ'आनो एखे नङा नालाय सोरबा फरायनायाव मोजां सोरबा गेलेनायाव मोजां सोरबा हारिमु आयदा फोराव' मोजां बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरा नोजोर लानानै एसे बुंनांगौ आरो नोंथांनि फराय नोंथांनि गथ'आ बेयाव मोजां बे आयदायाव मोजां। बेखौ बे लामायाव लाङोबा इयुनाव जाफुंसार जानो हागोन बेबादि ओम गथ'नि बिमा बिफाजोंबो रायलायनानै बेबादि गथ'नि इयुनखौ दाजायो आरो बिनि औ बेनि अनगायै नोंथाङा माइबाफोर बुंनो सानदों।
आंनि बुंनांगौआ बेनो माने ओ सासे लाइमोना माने गावनि थांखियाव मोनहैनो थाखाय जेनेबा माबायदि बियो नाजानांगोन आरो।
औ औ
औ
नाजाखानांगोन‌।
औ औ माने बेहा माबायदि केरेक्टार थानांगोन बेखौ आरो माने
आ बेथ' जिउआ ओ जाफुंसार जानोबा गिबियाव नांगोन नाजा नाय हाजार दुखुआनो जा खस्थ'आनो जा बेयो नाजाथाबनांगोन। आरो नाजाथाबाबा बियो माब्लाबाबो बियो जाफुंसार जानो हाया।
औ
बेयो जाफुंसार जानायनि सिगां गोबां खस्थ'। सहायनो गोनां जायो सासे गथ'आ आनजादाव मोजां नाम्बार लानानै पास खालामनोब्ला बिनि सिगां बियो सान हर खस्थ' खालाम नाबाबो फरायनांगोन फरायालाहानो रावबो मोजां नाम्बार लाखिनो हाया मोजां आरो आथिखालावथ' आरो ओ खायसे खायसे कचिंबो मोननाय जायो बेफोर कचिंफोरखौ लानानैबो ओ माने मोजां आरो कचिंफोरखौबो लाजायो
औ
ओ खायसे खायसे गथ'फोरा माबायदि फरायबा मोजां जायो बेफोरखौ मिथिया नालाय कचिं सेन्टारफोराव एडमिसन लायोब्ला कचिं सेन्टार फोरनि फोरोंगिरि फोरा बिनि आइडिया खौ होयो नों माबादि फरायबा माबादि जिउ जाफुंसार जागोन बे लाइनाव थांनोबा नों मा फरायनांगोन
औ औ
सासे आ लेखा रोङि बा एसेल' फरायनाय मानसिफोरा मिथिया डक्टर ओ डाक्टर लाइनाव थांनोबा जे निट एक्जामखौ होनांगौ आरो इन्जिनियार लाइनावबो जे बे जे दाब'ललि बेफोरखौ होनांगो नाथाय जेब्ला कचिं एडमिसन लागोन अब्ला कचिंनि फोरोंगिरिया नोंखौ ओ फोरोंगोन नोङो नेट इग निट एक्जाम होनोब्ला नों माबायदि फरायनांगोन आरो माबादि आ माने नोंनि फरायनायनि रुटिनखौ माबायदि खालामनांगोन बेबायदिनो आरो आरो सासे आ प्रफेसार जानोबाथ' बियो नेट एक्जामखौ लिरखाथारनांगोन एम ए उम माने एम ए खौ फोजोबनायनि उनाव आरो नेट खौ उथ्रिखांनायनि उनाव बियो पि एइस डि एडमिसन लानांगोन बिनि उनावसो ओ सासे फरायसाया प्रफेसार लाइनखौ मोननो हागोन आरो
औ
बेनि अनगायै नोंथाङा मायाबाफोर बुंबावगोनबा फोरमायजागोन
आंनि बुंनांगौआ बेनो माने ओ नोंथांमोननि ओनसोलावथ' माने गोबां स्टुडेनबो था दं जानो हागौना औ बे बिथांमोना माने फरायनायनि बेलायाव माबायदि ओमफ्राय माबायदि आवगायनो हाखो?
औ औ ओ नोंथाङा खेबसे बुंफिनबावनो हागोन
ओ माने नोंथांमोननि ओनसोलनि माने फरायसाफोरा ओ माने फरायनाय बिथिङाव माबायदि आवगायगासिनो दं आथिखालाव??
औ जोंनि ओनसोलावथ' फरायनायाव गोबां मोजांखौनो नुबोदों आङो गोदोनि ख्रुइ दा गोबाङानो फरायनायाव गोबां आवगायबोबाय। नाथाय बुंनो थाङोब्ला दुखु नांथाव बाथ्राया बेनो दि बर' रावाव फरायनाय ओ गथ'फोरनि अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ। गोदो बांसिनानो बर'आव फरायोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिनखौनो इंलिस मिडियामाव फरायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
बेयाव ओ बेयाव माने बिमा इफाफोराबो सानो आरो ओ इंग्लिस मिडियाम फरायबा मोजांसिन जायो माबायो आरो आय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला इंराजि रावखौ नांखाथारगौ नङा होमबा ओं न'निफ्राय ओंखारलांबानो जोङो हिन्दी सोलियो आरो आ उम इंलिस सोलियो इंलिसखौ नांखाथारगोन बिनि फिननो जानो हागौ बेनि थाखाय इंराजि मिडियामफोराव फर'-फरायहैयो।
औ।
बिबादिनो आरो औ बबेबा दावबायनो थांबाबो जोंनो इंराजि रावखौ नांखाथारगो।
उम।
नङा होमबा?
औ औ।
उम बेनिखायनो इंराजि मिडियाम फरायनायखौ बांसिन नुनो मोनो।
औ, इदिब्ला जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ, दे जाथ'सिगोन दे।
औ औ।